औ हादों नोंथाङ खोनादों ना औ आंखो खोनादों
औ खोनादों खोनादों नोंथां औ औ औ
लानोसै दिनै जोङो जेनेबा बन्द'नि सानफोरखौनो लानो रायज्लायनोसै आं सोंग्रोनोसै नों थांनायाव नोंथाङा जेनेबा बन्द'नि औ दालाय
औ औ दे
औ इनिफ्राय जेनेबा उम बन्द'नि सानाव नोंथाङा ओरैनो मा खालायो मा खालामनो मोजां मोनो बेनि सोमोन्दै फोरमायजागोन एसे
ओ बन्द' समावथ' ओरैनो ओ एखमबा बांसिन सिगां समफोराव बन्द' मोननाय समाव ओरैनो लोगोफोरजों ओरैनो बेरायलाबायनाय जायोमोन आरो सिगांनि बन्द'फोराव थ' ओ जेबो प्लान गैथ'आ आरो दा हलिदेफोराव औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे
औ औ ओरैनो सिगां समफ्रावलाय नोंथाङा ओरैनो हलिदेफ्राव मा मा खालामना थाबोखो ओरैनो
औ ओ बिदि बन्द'नि समाव आगोलनि समावथ' स्कुल थायोमोन बन्द' मोनोमोन आरोना बन्द मोनो मोनबा बिदिनो आलासि जानाय थायोमोन आ गोलनि समाव दालाय मुवा फोरनो होमबा आलासि जायोमोन जोंफोरहा जाबो फा बाहागि खुरमाफोर थायो बिसिनियावनो थांनाय जायोमोन आरो आलासि जानो थांनाय जायोमोन उम फ्राय आरो बन्दनि समफोरावथ' बिदिनो न'आवबो थागोन खायफाबा बेरायनोबो थांगोन दाथ' बिदिनो बन्द' मोनब्ला लोगो फोरजों बेरायनो थांनिथौ बेफोरबाय बिदि जायो आरो जोंफोरो इनिफ्रायथ' आरो बिदि बारा गैसोआ फोरमायजागोन नोंथाङा
औ औ ओरै जोंनाबो आंनाबो बिदिनो ओरै ओ बिदिनो ओरै जोंनाबो जाथि खुरमाया ओरै खाथि खालायावनोथ' एखमबा थांलाबायो आरो बन्द' समफोराव बिदिनो बेरलाहैनो औ बिनि बांसिन लोगोफोरजों थांनाय जायो आरो
बांसिन लोगोफोरजों थांनाय जायो
औ औ ओरैनो लाहैला बायनाय जायो आरो
आवलाय बन्द' मोनोमोन नोंथाङाबो ओ बै समाव मा खालामनो मोन नोंथाङा
ओ उन्दै समावथ' औ बांसिन उन्दै समाव मा होनो न'आव थाबाय थानो बायो उन्दै समावथ' गेलेनो लुगैयोमोन ना जेनेबा ओरैनो बायहाफ्राव बांसिन थांनो लुगैयो आलासि जानो लुगैयोमोन आरो आबै मोननाव दा बे हिसाबै आबैमोननाव बांसिन बांसिन बिदिनो आबै आदैमोननाव बांसिन बिदिनो बन्द' समाव थांनाय जायोमोन आरो बिसिनावनो ओरैनो इदिनो थांनानै हर थाबोयोमोन आरो साननै सानथाम बिदिनो हर थाबोयोमोन आरो
औ
आरोबाव ओ नोंथाङा दे फोरमायनो हागोनसै ओरैनो दालाय नोंथाङालाय ओ दा फैबाय थानाय जेन'बा बन्द'फोराव मा मा प्लान लादों ओरैनो
दाथ' फैनाय बन्द' फोराव बिदि एसेबां आङो सानाखै ओरैनो अ
औ औ
मा बुंनो प्लेन बेफोरबायदि प्लेन आं जेबो लायाखै बेनिफ्राय जेनेबा फोर बिदि जायोना लोगोफोराबो खायफाबा सम मोना माखौबा सम मोननाय बिदिनो मिलायलायनानै जिखिनि सम माने बेनि गेजेराव बहाबाफोर बेरायनो थाङोबा सोरबा लेंहर बायोबा समफोर मिलायबा थांगोन सानो आरो थांनायबो जायो बिदियनो बेनिफ्रायथ' बिदिनासै नोंथाङालाय माबाफोर प्लेनिंफोर दङ नामा?
प्लेनिंआथ' गैयामोन आंना दा मोनसे इगजाम जानो थांगासिनो दं आरो थार्टिननिफ्राय ओ बे जोबखांनानै बन्द'आनो जाथ'सिगोन आरो बेवहाय दासिमाव लोगोफोरजों प्लान खालामथ'नाय जायाखै आरो। इगजाम जोबखांबा प्लानफोर खालामनाय जागोन ना मागोन बेखौ ओ रायज्लायथ'नायबो जायाखै आरो ओरैनोथ' होनलाबाय थादोंमोन बबहायबा ओरैनो मोनसे प्लान लानानै थांलाबायनो होननानै दासिमाव प्लान लाथ'नाय जायाखै आरो। ओ उनफोर समाव नायसै आरो प्लानआ लानायबो जानो हागौ ओरैनो मायाव लागोन बेखौबो दा फिक्स बुंनो हाथ'ला आरो। नोंथाङा ओरैनो दा
औ औ माबा बुंदोंमोन नोंथाङा औ बेखौनो बुंदों आङो आगोलनि समाव जेनेबा बन्द' मोनोबा खोब गोजोननाय मोनोमोन आरो बेनिफ्रायथ' दाथ' खोनानो मोनो। खायफाबा बन्द'खौनो बन्द' मोनबा जेनेबा मा खालामगोन मा मागोन जायो। बन्द' बरिंमोन मा मोनो होननानै बुङो आरो ओमफ्राय नोंथांनि बायदिबा नोंथाङा बन्द' मोननांगौ सानोना। जेनेबा बन्द'खौ नांथ'लाया होनना होननानै सानो
औ औ ओरैनो बन्द' एबा हलिदे होननानै बुङोबा गोबां रोखोमनि हलिदेफोर जों मिथिनो हायो नङा होमबा? जेरै जेन'बा जों दा ओरैनो स्टुदेन्ट लाइफ हिसाबै जेन'बा बन्द' होनोबा जेन'बा क्लासफोर गैयै माबा मोनसे क्लास द्रब जानाय बेखौ मिथियो नङा होमबा जेनबा स्टुदेन लाइफआव दा स्टुदेन लाइफ हिसाबै बन्द' होनोबाथ' मोजां मोनो आरो ओरैनो कलेजावल' बेसेबां थांबाय थानो थांलाय फैलाय क्लासाव बेसे थांबाय थानो बे हिसाबै हलिदे फोर होनोबा ओ आं दा मोजां मोनो आरो ओरैनो लोगो दिगि बेरायनाय बा ओरैनो जाथि खुरुमाफोरनाव आलासि जाहैलाबायनाय बेफोरखौ मोजां मोनो आरो दा एसे स्टुदेन लाइफ हिसाबै ओरैनो नोंथाङालाय फोरमायनो हागोन नामा जेन'बा
औ
ओ नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों औ मानि सोमोन्दै फोरमायनाय
ओरैनो दा नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो जेनेबा ओरैनो बन्द'नि जेन'बा
औ बन्द'नि समाव औ ओ बन्द'नि समावथ' दा मोजां मोनो आरो जेनेबा न'आवनो थानाय जायो ओमफ्राय जोंफोरा बिदि बे जेनेबा फरायनाय आरिनि अनगायैबो गोबां सोलोंनो गोनां थायो नालाय ओ दानि डिजिटेल जुग फोराव बेफोरखौ सोलोंना लानाया बनद'नि समाव मोजां नाङो आरो एनिफ्रायथ' आरो बि बिदिनो जों बनद' मोनबा सम मोनो जुदि नोंथाङा जुदि ओ मा होनगोन बेखौ साखरि मावोबाबो सानफ्रामबो फुंनि न'थानिफ्रायनो लानानै बिदि तिनथा आ हायालागि
औ औ औ
औ औ औ औ
दा बिदिनो कि माबा मोनसे खामा
बिदि जायो आरोना बन्द'मोनि
औ औ औ
नद' मोनबा मावसन नानै लानो हायो आरो खामानि न'नि थायो नालाय जा बाहेराफोर खामानि थायो जों फ्रा बे फोरखौ मावस'ना लानो खाबु मोनो मोजां नाङो आरो बिदि ओ मोनसे ल'खामानि बेखौनो मावनानै मानसिया जेनेबा ओ मेंनाय मोनो बानाय मोनो नङा होमबा
औ औ औ नंगौ
गुबुन खामानि माव नानै गोजोननाय मोनो आरो
औ औ औ औ ओरैनो दा नोंथाङा औ नोंथाङा ओरैनो दा ओरैनो जेनेबा मा खालामगासिनो ओरैनो नर्मेल लाइफआव जेन'बा ओ माबा इडुकेसना जेनेबा नोंथांनिया जोबबाय नामा जेनेबा
औ बेवहाय औ बेवहाय पार्सनेल बाथ्रा रायलायनो होआखै माने टपिकखौनोल' जों रायज्लायगोन दे औ
आस्सा आस्चसा औ दे दे औ दे औ औ औ ओरैनो नोंथाङा हलिदे हिसाबै माबाफोर जेनेबा इन्टारनेसनेल माबाफोराव ओ दावबायहैबाय नामा नोंथाङा हलिदेफोराव जेनेबा
औ थांनोथ' आं सानो बिदि बि मोजां जेनेबा बन्द'नि समफोराव जों फोर जेनेबा बिदि बिदि इन्टारनेसनेल गुबुन जायगायाव थांनानै जेनेबा रंजाहैनो सानो आरो नाथाय आं बेफोरबायदि दा थांनोसै नाथाय सानो आरो थांनो होननानै प्लेनिंफोर साननाय दङ ओमफ्राय नोंथाङा मा सानो
औ आंनाबो बिदिनो आरो ओ ओरैनो गोसो दङ बेरायलाहैनोलाय दासिमाव इन्टारने सेल होनना बुङोबा ओ मोनसेल' माने गुबुन कान्ट्रि गुबुन हादोर हिसाबै भुटानखौ होनजायो आरो
भुटाना जोंना खाथि जाबाय
हिसाबै भुटानाव थांनाय जाबाय आरो ओ बेखौ इन्टारनेसनेल हिसाबै लानो हाबाय आरो जेन'बा गुबुन हादोद जाहैबाय आरो एकसलि भुटानाव थांनानैबो मोजां मोनदों बिसिनियाव मोनसे डिसिप्लिन आरो मोनसे बारहावाया बिराद बिसिना मोजांना फ्रेस अक्सिजेन जोबोद मोजां नांदों आरो भुटानाव थांनानैबो
औ मोजां भुटानाव बिदि खाथिबो जायो जों का बेनिफ्राय बिसोरहा गोबां बिदि साखोन सिखोन दङ मोनसे सान्थि जायगा आरोना दावराव दावसि बिदि गैया। ब्ला मोजां नाङो आरो जोंफोरो बिदि बन्द'नि समफोराव रंजाहैनो एसे जेनेबा माइंफोरखौ फ्रेस खालनो थाखाय बेफोरबायदि बे मोजां जायगाफोराव बन्द'नि समखौ हगारहोयो। नो मोनोबा मोज
औ औ
खाबु दङ दा जेने भुटाना जोंनि खाथिबो मोजांबो बेनो आरो
औ ए ओ ओ औ औ
टपिकनि सायाव मोजाङैनो रायलायबाय होनना सानबाय आरो आङो ओमफ्राय उननि आयदायाव लोगो मोनफिन गोनखौ आसा थिबाय बाय
औ दे नोंथां ओहो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ औ औ दे होमबा